हेलौ औ खोनाबोदों खोनादों।
अ खोनादोंना उम खबरफोरा माबोरै? नोंथां नोंना।
बर्थमान थिगानो माने गाज्रिथ' नङा सलिगासिनो दं।
औ थिगानो ना उम दायो माबाफोर मावबाय बायदों नामा नोंथां? थाङा
थांदो फार्थ थायेमसो ओरैनो माबा नोङा।
ब बे ओ बेबो मोनसे। जेनेबा आमफाय दायो फ्रि दंना गैया नोंथाङा?
आं दङ दसे जना दं।
उम फ्रिना?
औ।
अब्ला नोंजों आं मोनसे खोथा सावरायनांगौमोनलै।
उम। सरायजागोन दे बुं
उम एनभाइरमेन्टनि बिखय माने एनभाइरमेन्ट रिलेटेड सावरायनोसै नामा?
उम सावराय जागोन दे। सावरायनो माने आंबो गोसोयाव दं दे।
उम।
नो साफा खालायनाय मानाय
उम उ। नों नुनो मोनखायो दा जेनेबा जोंङो टुरिस्ट प्लेस बा बेलेग जायगायाव बेरायहैबा जे प्लास्टिक स्लास्टिक नुयो खेन सेन गारलाबायनाय नुयो दाखोर दाला नुयो गारलाबायनाय।
फ्लास्टिकफोराथ' बेन बेन जाथारो। टुरिस्ट जायगायावथ' माने साफा खालामनांगौ जायोना।
जोंङो बेखौ माने सल्भ खालामनो बे प्रब्लेमखौ माने जोंङो जोबहोनो आन नि थाखाय माने फाइन सिस्टेमसो खामनांगोन बायदि मोनबाय आं
साइन्सथ' माने जों गावनो गाव एसे गावनो गाव उम माने गावनो गाव एसे गावनो गाव एसे धियान लानानै माने अबाव माबायदि जायगायाव गारनांगौ। प्लास्टिकफोरखौ गारनांङा बे बेफोरखौ माने जोंनो गावनो गाव नायनांगौ माने। आरो जों सोरखौबा सोरखौबा नुदोंबा जों माने बुंनांगौ आरो जे बिदि बिदि डास्टबिन दङ माने जायगा मोनसे जौगार जोंना जायगाफ्राबो साफा दोननां जेनेबा प्लास्टिकफोराथ' बिराद दडेमेज खालायो नालाय हाफोरखो
प्लास्टिक जा बे केेन फोर जुइस लोंनानै गारलाबायनाय जा बेलेगखो माने लायथार सायथार गारलाबायनाय बेफोरखौ जोङो फाइन सिस्टेम खालामनांगोन बायदि मोनबाय आं माने बेयाव बे जायगायाव गारबा पासस' दाइन हाजार से फाइन बेबायदि लाबासो माने मानसिफोरा गिग्रा जागोन दाखोर
औ माने एसे एक्सनखौ मोजाङै लानांगौमोन। नै इदियाव
उम औ औ औ बे प्लास्टिक उम
बिदि नङाबा जों फोसाबनो हानाय नङा। आरो दंफां लाइफांफोरखौबो एसे खम दाननांसिगौ माने दाउ खमायजोब्बायना आरो बेनि थाखायनो
दंफां लाइफां हाफायनायाबो बांगासिनो दं बेनि थाखायनो नों नुखादों दा मा जिबायायदि गरम जागासिनो दं सानफा एफा बारायलांगासिनो दं गरमानो बे जिथु गरम बारायनाया बे दंफां हाफायनाय बे थानायनि थाखायनो जादों। खोनादों नोंथां ए हेलौ हेलौ हेलौ थाङाखै नोंनि आवासा हेलौ हेलौ नोंहा टावार गैया खोमाब्र